हेलौ
औ खोनादों दे बुं
औ मा खालामदों नोंथां
दायो ओरैनो दंथ'यो दे
अ बिदिब्ला नोंथाङा जुदि आंनो सम होनो हायोब्ला आं नोंथांजों गा जोंनि गामियारि जिउ खुंनायनि सायाव सावरायनो सानदोंमोन
अ दे बिदिबा जागायदो नोंथां
औ ओ गामियारि जिउ होननानै बुङोब्ला आंङो जों गाहायै बेयाव जोंनि गामियावहाय माबायदि जिउ खुंदों बेनि सायाव सावरायगोन।
औ
बेवहाय जोंनि बर'फोरा गोदो गोदायनि फ्रायनो जाहाथे जाग्रा आदार हिसाबै जों गाहायै ओंखामखौनो जायो बिनिखायनो जों बर'फोरखौ गाहायै आबाद गाहाय होननानै बुङो थिग बेबाय दिनो जोंनि गामियावबो ओ गोबां जोंनि सुबुंफोरा बर' सुबुंफोराहाय जोंनि गामियारिफोरा आबाद मावनानै जिउ खुंबोदों आरो।
नंगौ
बेबायदिनो आबादनि अनगायैबो जोंङो न'खर न'खरखौ सामलायनो बा न'खर औ खोनादोंना नोंथां
औ खोनादों दे बुं
आबादनि अनगायैबो जोंनि गामियावहाय ओ गाव गावनि न'खरखौ खुंनो थाखाय एबा न'खरखौ सुंथानो थाखाय जोंनि गामियारि सुबुंफोराहाय माखासे मैगं थायगंफोरखौ गायनानै गोबां रांखावरि आरजिनानै न'खरखौ सामलायनायखौ जोंङो नुनो मोनो जोंनि गामियावहाय बेबादिनो न'खर न'खर बेनि अनगायैबो आइजोफोरा दाउ अमा बोरमा फिनानैहाय एम्फौ बेफोरखौ फिसिनानैहाय रांखावरि मदद होनायखौबो जों नुनो मोनो
औ ओ जों दायो औ खोनादों दे बिदिब्ला जों दायो माने गामि ओनसोलाव गामियारि सुबुंफोरा माबायदियै जिउ खुङो बेबायदिनो आबाद मावनाय आरो दाउ अमा फिसिनायनि सोमोन्दै बेनि बागै नोंथाङा बुंनो सानदों आरो ना
औ नोंथां
दे बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलाव एबा गामियाव बेफोरबायदियै जिउ खुंबोनायनि बागै नोंथांङा फोरमायथिना होनो हागोन।
औ ओ
नोंथांमोननि ओनसोलाव माने बेफोरबायदिजों माबायदियै गामियारि सुबुंफोरा जिउ खुंबोदों माबायदि न'खरखौ फोथांबोदों बेखौ नोंथांङा फोरमायनो हागोन दे
औ नोंथां। ओ जोंनि गामियारि सुबुंफोरा आथिखालाव गोबां माने जौगानाय हमदोंब्लाबो जोंनि गामि जोंनि गामियावहाय गामियारि सुबुंफोरा बांसिनैहाय गाहायै माने आबादखौनो मावनानै हाय जिउ खुंबोदों आरो आरो बेजोंनो लोगोसे आबादनि अनगायैबो माखासे गोरान आबाद जेरै- मैगं-थाइगं बेफोरखौ गायनानैहाय रांखावरि आरजिनानै गाव-गावनि न'खरखौहाय खुंबोदों।
औ
बेबायदिनो मैगं-थाइगं गायनानै बेखौ फाननायनि गेजेरजोंहाय रांखावरि आरजिनानै गाव-गावनि न'खरनि गथ' गथायफोरखौ फोरोंनाय लोगोसे न'खराव गोनांथि जानाय मुवा बेसादफोरखौ सुफुंनायखौ जोंङो नुनो मोनो।
उम
बेबायदिनो आइजोफोराबो ओरैनो जिरायनानै थाया जोंनि गामियावहाय बेबायदिनो हाजिराफोर मोनोब्ला मावो बेनि अनगायैबो बिसोरो न'आवनो दाव, अमा, बोरमा आरो माखासे मैगं थाइगंफोरखौ गायनायाव मदद होफानानै न'खरखौ सामलायनायखौ जोंङो नुनो मोनो आरो।
औ माने आइजोफोराबो रांखावरि खामायनायाव बाहागो लाफायो आरोना? न'खरखौ फोथांनो थाखाय। मोजांङानो, मानो होनोबा आथिखाल जुगाव साख्रि मोननायाबो गोब्राबसै। बेनिखायनो साख्रिनि अनगायैबो माने बेबायदिनो गामि ओनसोलाव थानानै आबाद मावनाय, दाव, अमा फिसिनाय बेफोरनि गेजेरजों जोंनि ओनसो सोलाव माने न'खरखौ फोथांबोदों आरो साख्रि मोननायाबोथ' गोब्राब बाथ्रा नालाय। आथिखालाव बेनिखायनो
बेनिखायनो बेफोरखौनो जिउ राहा महरै
लानाय जादों आरो।
बेनि अनगायैबो आइजोफोरा ओ जोंनि गाननाय दख'ना ओ आरो गामसा, आर'नाइ आरो न'सुंसे रायजोनि जोंनि अरुनाचल हादरसानि जे बिसोरनि गाननाय जोमनायफोरखौबो दानानै जोंङो बेखौ फाननानै न'खर खुंनायखौ जों नुनो मोनो आरो।
जि दानायनि गेजेरजों माने आइजोफोराबो रांखावरि खामायनायाव बाहागो लादों आरो ना।
औ गाव-गावनि गाननायजों गाननाय दख ख'नानि अनगायैबो गुबुन हारिनि गाननायखौबो दानानै फाननानै बिसोरो रांखावरियाव गोबां मदद होनायखौ जोंङो नुनो मोनबोदों।
अ बिदिबा नोंथांमोननि ओनसोलाव गुबुन हारिनि गाननाय जोमनायफोरखौबो दानाय जायो आरोना?
औ औ नोंथांङाबो नों नोंथांमोननि गामिनि जिउ राहानि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां। ओरैनो जोंनि ओनसोलावथ' माने जोंनि गामियाव आरोना सोलोंथाइयाव एसे गोबांबो जौगानाय नंङा।
औ
सिगांनि समफोराव ओ माने सिगांनि जेनेरेसनाव सोलोंथायाइयाव सिबां जौगानाय नङा नै दानि जेनेरेसनाव सोलोंथाइयाव एसे जौगाबोदों थेवबाबो जोंनि ओनसोलावबो एसेबां मानि साख्रि मावनाय सुबुं अनजिमाया खम आरोना बेनिखायनो साख्रि मावनायनि अनगायै जोंनि गामियावबो आबाद बांसिन आबाद मावनानै न'खर फोथांबोनायखौनो नुयो। ओ जेरै हौवाफोरा आबाद मावो आरो आइजोफोरा जि दानाय बेबायदिनो दाउ, अमा फिसिनाय एम्फौ लानाय बेफोर बायदिनि गेजेरजों न'खरखौ फोथांबोदों आरो जोंनि ओनसोलावबो माने जोंनि गामियाव बो ओरैनो
औ
मा मा मैगंखौ नोंथांमोननि गामियाव गायनाय जायो जेनेबा
अ ओरैनोथ' जोंनि गामियावहाय पथल, जिंखा, जोगोनार, खुमब्रा, लाव आरो बै सबायबिमा जायखौ जों लेस्राबो होननानै बुङो ना केेरेला आरो थास' फाथो बिदिनो बोथोर लायै बोथोर मैगंखौहाय गायनायखौ जों नुनो मोनो आरो जेरै दैज्लांनि बा दै ज्लांनि मैगं आरो मेसेंनिबा मेसेंनि मैगं बे बायदि
उम बेनि अनगायैबो गामियाव थानाय सुबुंफोरा गाव माव आबाद मावनानै मोननायनि अनगायैबोथ' ओरैनो जों हाग्रा बंग्रानिफ्राय मैगं-थाइगं बुथुमनानै जानो हायो नङा होमबा
औ नंगौ नंगौ बेथ' जों गोदो-गोदायनिफ्रायनो जोंनि बर'फोराहाय हाग्रा बंग्रानिफ्राय मैगं-थाइगं नागिरनानै बुथुमनानै जाग्राखा आरो आथिखालावबो जायो जेरै हाग्रानि मैगं होनना बुंब्ला जोङो जोंनि गामिआवहाय दिंखिया, मानिमुनि, थास', थास' बिथोराय जायखौ होनो। आरो बेनि अनगायैबो गोबां मैगंफोरखौ खांनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो
बोथोर लायै बोथोर
औ नोंगौ
बेफोरनो देहानि थाखाय साबसिन जायो आरो
औ जेराव जोङो जेबो रासायारि मुवाफोरखौ होनाय जाया माने मिथिंगायावनो मोननाय बेवहाय जेबो केमिकेल होनाय जाया औ नोंथां हेलौ, खोनादों ना नोंथां? खोनादों दा नोंथां? हेलौ नोंथांनि रायलायनायखौ आं खोनायासै। हेलौ, नोंथाङा खोनायाखैब्ला मोजां